औ। मा खालामनो आरोलाय?
ओरैनो दंथयो नै नआवनो। ओंखामफोर जाबाय जाथवाखै जेन अ जानायालाय जोंना फुङाव जाबाय। बेलासेनि जानाय जायाखै। मा ओंख्रि जाखो?
ओं ओंख्रिया आलु जलसोमोन।
औ।
नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन?
जोंनियाबो। फुंनि अ फुंनि जानाया आलुजों लोस्रा माबासोमोनलै भाजि।
ए। ओं।
ओह।
माइफोर गायबाय आदा?
गायथ'वाखै नैबे माबानि उनावसो गायगोन। खोनादो?
आौ खोनादो खोनादो। औ खोनादों।
औ ओमफ्राय ओंख्रिफ्रालाय मा माथो जानो मोजां मोनो?
ओंख्रिफोरा बर'नि ओंख्रि।
अह औ।
नारजि अमा बेदर अनला खारै ओ ओमफाय खुमब्रा हांसो। नाफाम।
ओम।
ओम। बेफोरनो ओमफायो। हाग्रानि बुस्थु? ओम केरादाफ फिनि मैगं। ओ फ्रायो। बुरै थकन।
औ।
ओ गारला।
मानामुनि।
मानि मुनि।
सिबुं।
सिबुं औ सिबुं औ-औ गोथाव गोथाव आओम मा होनोमोनलाय बे सु गोनाङा सिब्रु।
अ सिब्रु-सिब्रु।
सिब्रु औ।
सिब्रु ओमफ्राय अन्थाइ बाजाब।
अन्थाइ बाजाब।
ओम अन्थाइ बाजाबजों माबाजोंसो मिलायोलै एम्बुजों।
एम्बु एन्जरफोरजों गोथावथार।
औ एमबु एनजरजों
औ
उम ओमफ्राय खुसिया खु-खु खुसियाफोराबो गोथाव जायोलै मागुर दिसि मागुरा
औ औ औ मा मा मेगं दं न'आवलाय न' फ्राव मा मा मेगं दं
याव मैगङा माबाल'सो दंलै मैथा गोजा आ ओमफ्राय मैथा बांगाल होनो बियो
उम उम उम उम
ओमफ्राय सबाय बिमा गायदों दासो मानला हांबोदों
उम
नोंस्रालाय
जोंनियाव थारुन दङ थारुन आगर थारुन ओम थारून बिबार बारहांबाय ओमफाय सबाय बिमा दं ओ जोगोनार दं खुमब्रा खुमब्राबो थायबाय।
औ। खुमब्रा खुमब्राफ्रा माबाफोरजों मिलायो हांसोजों।
औ हांसोजों गोथावथार।
ओरैनोलाय दाउ बेदरजोंबो गोथाव जायो। जानायालाय न'नि दाउजों उम। न'नि दाउआ आरो बे उसुमैफोरजोंबो बिदै फुदुंबा बेमारि मानसिफोरनो मोजां जायो उम।
अखाफ्रा मा रोखोम हागासिनो?
अखायाथ' माथो नै थरफा थरनैल' सिरियो।
उम।
बोथोरानोथ' बोरै जाबावगोन माइ गायनाया।
अबे साइडजों आदामोनालाय?
जोंना उदालगुरियावसोलै। नोंसिनालाय? चिरां न'।
औ जोंनि जों माथो' हागासिनो औ हागासिनो। बाब ना मोनगासिनो।
अ दैया बिराद फैबाय नामा?
दै फैबायथ'। ना मोनगासिनो।
जों दिथ' माथो दैयानो गैया। अखाया सानदुंबो दुङाखै। जोंनियाव अखा हाहां जानानैनो दं आरो।
हाब जोंनि जों जियानो नै फोराननोनो मोना।
अ अ। थाइनैसो थाइफ्रिबाय गैलालाय नै।
औ।
बोथोरालाय बिदिनो अखा हाहां आरो।
उम उम उम‌।
जि फोरखौनो फोरानदो। फोराननो मोनासै माथो।
आमसुवायाव हायाबाथ' जारलासो जासिगोन जोंनिथिजाय ना।
उम आमथिसुवाया मैयाना दिनै दिनैमोन दा?
मैया थांनाय हरनिफ्रायनो जाबाय दं माथो
औ जाबाय बलफोर जोआखै नामा
ओरैनो लाय ए-ए एलाइसिआबो भाजा एवनायाव मोजां जायोलै
औ औ जायो जायो
एलाइसि दाउ फेन्दा
औ अम फैयो मैगं फोरखौनो बावदलाय लांङो र'
औ ओमफ्राय बै मोनसे दाब्ले-दाब्ले दंना बेखौ मा होनोमोनलाय सोरनावबा-सोरनावबा गाराय जालोना बे बुस्थुआ सिंग्रि-सिंग्रियाबो गोथाव जायो सिंग्रि-सिंग्रि औ अम
ओ खैसिब-खैसिब औ औ ओ बे मैथा सिख्ला मैथा सिख्ला बेखौथ गोमालांबाय फ्रायानो नुला बेखौ।
सोरनावबा-सोरनावबा फांफा फांनै गोजा जायोदि
औ औ औ अम गोसोखांग हाया मा मा मेगं
मेगंआ
औ
ओरैनोथ हाग्रानिया बैफोरबो माबाफ्राब खुंखा बेफोरबो जाजायो। फस्ला-फस्लायाथ अनलायाव बो जा जायो।
अम आरो थाइबें बिलाइ
औ
थाइबें बिलाइथ आरो मुलिबावसो ना।
मुलि औ
अम
औ बै मोनसे थास' औ थास' बिफां बायदि मोनसे थायो। मोनलै मोन गाम्बारि ना मा होनो। सौखााबोरै दैनायाव होफालायो बेखौ नोंसिोरनिसो मा होनो बेखौ
होलालै आंबो
थास बिलाइ बायदि। औ थासजों एखे बिलाया सौखा बरि दैेनायाव होफालायो।
मा बुस्थु मोनलाय बे होमबा।
मा होनो बेखौ मोन गाम्बारि ना मा होनो?
नों जेन्दोंमोन गामबारिया नो न'
औ मोनगा
अ आं नुबासो सिनायसिगोन।
है
ओम-ओम ओरैनो बांसिनानो गोदो सिगांनिफ्रायनो थाबोनाय नालाय। बांसिन माबायानो। माबा
औ हाग्रानि
औ आरो बेफोरनो पियर गोथारा बेफोरनो ना जेबो भेजाल गैया मुलि सुलिनि
औ ओ जोग्लावरियाबो माथो हाग्रा सिङाव थायो।
जोब्लावरियाबो
हाग्रा सिङाव थायोथ' बियो जोग्लावरि रिया ओमफाय बै गोजा गोजा बारग्राया मा होनो बारसिखो बारसिखोब्रा अनलाजों जानो मोजांथार। बेबो हाग्रायाव थायो। लाफा सायख'
ओमफ्राय मा दंबायोमोन
ओम
ओमफ्रायलाय आरो खान्थाल बेगरफ्रालाय गोथाव जायो अमा बेदरजों ओम
आरो मेव दाथ मेवआ मेवा ओंखारबाय मेवाफ्रा अनलाजों गोथाव जाथारो
जायो आरो
औ जाजायो
औ आरो जाजाबाय होनबाना बे आसार बायदि खालामना दोनबा मेवाया औ औ औ खैसिब खैसिब जायो
औ
बेखौ
ए औ
बेनि उनाव मा दंबायोमोन औ औ सबायजों सामजोंथ मिलायो मिलायखायो ओरैनो आं साम' लादाइखौसो बांसिन मोजां मोनो।
औ औ साम' लादाइआ गोथाव जा
गिदिर जायो औ औ औ ओम हु
औ औ जायो
आरो माबा ओरैजाय मैसो बेदर, हेलौ
बाजार मैसो बेदर रानिं ओंखारो बहाय जोंनि चिराङाव।
मैसो बेदर मा होनदों?
चिराङाव सान्थिपुर खौ मिथियो होनदां मैसो बेदर रानिं ओंखारो बाव बाजारबानो
अ अ ओंखारबाय थाखायो आरोना?
औ गोदो जों उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोदोंबाय सानतिपुरा सानथिपुर बाजाराव
अ दाबो ओंखारबाय थायो न'? ओम
मा होनदों?
केजियाव बेसेबाङाव फानो होनदों?
औ बेखौथ' आं मिथिलालै आदा। साराय सारिस' खोमा। औ औ औ
भाजा जायोबा गोथाव जायो बेबो।
गोथाव
ओम।
ओ माबाजों गोथावथार नोरसिं
औ औ फिसा फिसा गोदानानानै फिसा फिसा गोदानांगौलै गोराना।
औ गोरा जायो। औ जासिगोन नामा आदा? औ
जासिगोनानो
जासि जासि गोनने?
नङाबा बार' मिनिट खालामो आं एसे
मा
बार' मिनिट जाहां खालाम।
अ अ दे होमबा जा रायलाय जाबावो दे।
आं उन्दै। समाव बे मैसो बेदरजों अनलाजों जानायखौ दाबो गोसोआव दंलां। गिदिर गिदिर गोदादोंमोन ना?
हा गिदिर गिदिर गोदा जाया मैसो बेदरा।
आरो फुङाव गुसु जाजोबबाय राखांजोबनानै थाबाय। अरबाबो गेबलेला दाना। अरनानै गारनानै दोनबा बुगानासो थायो।
उ उ
दानि माबानो।
जोंनाथ' हाग्रा खाथियावनो गोलैबावो दा
औ उम औ औ औ सिखनाजार न चिराङावनो न बियो चिराङावनो गोलैयो न
बे क'क्राझारावसो गोलैयो। जोंना बिनि खाथियावनो जायो जोंना नांजाबनाय जायो।
क'क्राझारनि सा इसे सानजा
औ
नांजाबनायखा आरो दै मोनसे बारबाथाय क'क्राझार झार गोग्लैबाय क'क्राझार माने चिरां सिमनायाव गोलैयो जोंना सिमनायाव गोलैयो औ औ
आं बेयाव थांफेरनाय जायाखैलै
औ औ मालाबा बेेराय फै मालाबाफोर ओ